खोनाबायना?
औ खोनादों नोंथां।
अ आं दा नोंथांजों जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
अ जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंथ' जानाय लोंनायनि गेजेरजोंसो थांना थायो नालाय नोंथां।
औ औ।
ओ। बे जानाय लोंनायनि बागै नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
अ।
ओ जानाय लोंनाया जाहैबाय ओ मानसिनि मेन ओ जामुं आरो। ओ। ओ गामि एरियाफोराव गोबां बिदिनो ओ मैगंफोर गायनाय जायो आरो।
औ।
मानसिनि जानो थाखाय ओ बेफोर मैगंफोरा जाहैबाय। ओ लेस्रा फटल, खांख्रिखला, भेन्दि, ओ फल।
औ।
ओ बिदि माखासे मैगं गायनाय जायो आरो
औ।
ओ बेफोर मैगंफोरखौ जोङो ओ नआवबो जानाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां मैगंफोरखौ जोंहा ओ बेलेग सहराव फानहरनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
ओ फानहरनानै जोङो बेखौ ओ बे बेनि बेखौ फाननानै मोननाय रांखौ जोङो नआव जोङो माखासे
ओ आइजें आइला बायनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा नखरखौ आराम सुफुंलांनो हायो आरो नोंथां।
औ।
ओ बेनि गेजेराव जोंहा बेनि गेजेराव जोंहा माखासे ओ फिथाइ सामथाइबो थायो गामि ओनसोलाव।
औ।
बेजोब बे फिथाइफोरनि नामखौ आङो बुंनो सानदों नोंथां
औ दे।
ओ जोंनि गामियाव हिसाबाव थाइजौ फिथाइ दङ।
औ।
आमलाय आमलायगु ओमफाय सिलिखा ओमफाय बिदिनो ओ लिटुखु, लिसु ओ बेफोरदि बायदि फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो आरो जोंनि गामियाव नोंथां। ओ
बेनि गेजेरावनो नोंथाङाबो नोंसोर गामियाव मा मा फिथाइ सामथाइ बेनिफ्राय आरो मा मा मैगं गायनाय जायो बेखौ ससे फोरमायनो हागोन नोंथां?
औ। जोंनि गामियाव बि बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो गासिनियावबो एखेआथ थाखायो नङा थाखायो गासिनावबो दा नों बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो थाइजौ, खान्थाल बिदिनो गोखै फिथाइ मोनसे दङ बेखौ सोरखि होनो। गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मुंजों मिथियो जानो हागौ। आं बारा मिथिजोबा बिनि बागै दा जोंनियाव सोरखि होनो। बेनिफ्राय बिथिं थाबाय लिसुखु खायसे खायसे जायगायाव बे फिथाइखौ उसुमाय होनो ओमफाय खायसे खायसे जायगायाव लेरखबो होनो आरो लोगोसे थाबाय बिथिं थालिर फिथाइ बेनिफ्राय आनारस आनारसखौ रैमालिबो होनना होननानै मिथियो दा बिदिनो बे फिथाइनि बेलायाव गोग्लैबाय बेफोरखौ जोंनि गामिफ्रावबो बिराद मोनो बेनिफाय दा मैगं थाइगंनि बेलायाव जाहैबाय बे मैगं थाइगं जानाय लोंनायनि बेलायाव जोंनिथिं बिदिनो लेस्रा थाइबें जोगोनार लाव जिंखा बहल
औ।
मैथा बेफोरबायदि गोबां मैगं थाइगंफोरखौ मोननो हायो आरो। दा जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंनिया जानायनि बेलायावथ' जोंना ओंखामानो गाहाय जाहैबाय।
औ।
ओ गासैबोथ' ओंखामखौनो जाखायो नङा होमबा नोंथां। दा बे ओंखामखौ माबोरै बानाय मोननाय जायो बेखो आं एसेसो फोरमायना होनोसै नोंथांनि सिगाङाव। जेनेबा ओंखाम जानो थाखाय सिगाङावथ' जों माइसो गायग्रोनांगौ नालाय दा गिबियाव माइ गायनो थाखाय जोङो माइरंखौ सोम बस्थायाव सोनानै जों गिबियाव बे माय बानायनो बे माइ माइखौ सोमनानै दोननाय जायो। बिनिफ्राय उनाव बे माइखौ बोखांनानै थालिर बिलाइ बा जायखिाया प्लास्टिक बा माबा मोनसे दोनथावना जायगायाव दोननानै बेखौ गाजा बेरजानाय बायदि खोबनानै दोननाय जायो। बिनि उनाव बे जाय माइलि बे माइलिखौ गायनो थाखाय जों दुब्लि खौ गिबियाव हालेवग्रोना लानाय जायो बिनिफ्राय बेखौ एसे फोमोननानै जेब जेब दोनना बे माइखौ दुब्लियाव जेब्ला गाजा बेरो अब्ला बेखौ सारहैनाय जायो । अब्लाना बिनि थाखाय दुब्लियाव दै लाखिनो बिदिनो आलिफोरबो खो खानाय जायो बे माइ खौ जोथोन लानो जेब्ला बे माइआ गाहैनो हमो अब्ला दुब्लिफोरखौबो जों सिगाङावनो गिबियावनो खारायना लाग्रोयो बिनि उनाव सामार होयो बिनि उनाव बर' होयो बे एवना लानाय हायाव बिनि उनाव जेब्ला खोथियाफ्रा गोजौ गोजौ जाबोगोन अब्ला जों बे खोथियाफोरखौ फुहोनानै बेखौ साननैसो दोनथ'नानै बेखौ दुब्लियाव गायनाय जायो बेबाय दिनो दान मोनथाम मोनब्रैसोनि उनाव जोंहा माइआ जेब्ला मोननो हमो अब्ला बे माइखौ हाहैनानै बे माइखौनो मारा नाना जों बिनिफ्राय माइरंखौ दिहुननाय जायो आरो । बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखायो बे माइरंखौ बे माइखौनो जेब्ला जोङो सौनानै माइरं रोखोमै दिहुनो बे माइरंखौनो जों ओंखाम महरै बानायनानै जायो संनानै। आरो बिनि अनगायैबो नों नोंथाङा जा जोंनि जानाय लोंनायनि जा ओंख्रिफोर थायो बिनि बागै एसेसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं गिबियावनो जानाय लोंनायनि जोंहा बर'नि मोनसे थि जानाय लोंनाय दंखायो नोंथां।
औ औ।
बेफोरनो जाबाय जोंहा अनलाजों दाउ हयथ' अनला ओमफ्राय सबायजों दाउ बिदिनो ओ ओ नारजि अमा
औ
बेफोर मैगंफोरखौ ओ नुयोब्ला मिथियो आरो बर'नि मोनसे ओंख्रि होननानै
औ।
बेनि गेजेराव आङो ओ अनला अनलाजों दाउजों बोरै सङो बेखौ ससे फोरमायनो होगोन नोंथां
औ
ओ गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमना दोनबाय ओ दसे सोमना दोननायनि उनाव बेखौ जोङो ओ उललाराव एबा मायावबा जों बेखौ देबाय
औ।
ओ देखांनायनि उनाव ओ जोङो बेखौ बबेबा मोनसे मा खांसि बा माबा मोनसे माबायाव दाबोराव बेखौ दोनथ'बाय दोनथ'नानै जोङो। सारायखौ सारायखौ अराव जानबाय जाननानै जोङो। बेयाव होनो थाखाय जोङो बेदर बा माबा मोनसे दाउ बेदरखौ जोङो बेयाव एवफ्रामग्रोना लाबाय आरो नोंथां।
औ।
एवफ्रामनानै बेखौ बेलेग थोरसियाव दोनथ'नानै। जोङो दै लुनानै दैखौ गुदुं खालामग्रोबाय आरो नोंथां।
औ।
औ दैखौ गुदुं खालाम खांनायनि उनाव जोङो। दै गुदुंनि गेजेराव जोङो‌। अन गुन्दैखौ हरबाय आरो जोङो नोंथां। अन गुन्दैखौ हरनानै बेयाव जोङो। दसे थानायनि उनाव बेयाव जोङो खारै होबाय। खारै होनानै बेयाव बेदरखौबो होबाय जोङो दसेनि उनाव। ओं बेदरखौबो। होनानै बिदिनो जोङो संख्रि मस्ला मस्लि माखासे होनानै। बिदिनो दसे गोबाव। टाइमनि उनाव जोङो बेखौ मोनो आरो। एबा जायो संनाया। जानानै बेखौ जोङो ओंखामफोरजों माबा मोनसे जोङो बेखौ जायो आरो नोंथां।
औ।
बेनि गेजेराव जोंहा आं गुबुन मोनसे सोंथि सोंगोन नोंथांखौ। नोंथाङा फिथाइ सामथाइनि बेलायाव माबे फिथाइखौ बांसिन गोथाव मोनो नोंथां।
फिथाइ सामथाइनि बेलायाव आङो बांसिन बांसिनै बिदिनो मोनफ्लेबाय थानाय जेरै आपेल, आंगुर। बेखौ बांसिन गोथाव मोनो।
औ बेनि गेजेराव नोंथाङा औ।
नाथाय बे आफेल आंगुरखौ जोंनि बे गामि एरि थाखायनो बेखौ गुबुन हादोर हादोर एबा माबायाव जायगायाव गायनायखौ नुनो मोनो बिनिफ्राय। जोंनि लाबोयो बिखौनो जों टाऊन बोरैबा हाथथाय बाजाराव बायनानै जायो आरो।
बेनि गेजेराव फिथाइनि गेजेराव नोंथाङा मोनसेल' फिथाइखौ मा मोनसे फिथाइखौ मोजांसिनमोन बेखौ फोरमाय
अ आङो फिथाइनि गेजेराव आफपेल फिथाइखौ बांसिन मोजां मोनो।
औ। ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन आबोल फिथाइखौ मा रोखोमै नोंथाङा हानानै जायो नामा मोनसे आसा खालामना जायोना
आफपेलखौ फिसा फिसा हानानैबो जायो गिबियाव आपेलखौ लाबोना जों दैजों मोजाङै सु सुस्रोनांगौ बेनिफ्राय दैजों सुबा बे सायाव थानाय मैलाफोरा खारजोबो। बेनि थाखाय जों आफपेलखौ सुनानै लाग्रोखानांगौ। बेनिफ्राय आफेलखौ ओरैनो गोथाङैबो बिगुर लेमालासिनोबो जायो। माब्लाबा समाव बिगुरखौ लेमनानै फिसा फिसा हानानैबो जायो। दाव माखौ गोथावसिन मोनो।
ओ जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइनि गेजेराव आङो आङो थाइजौ फिथाइखौनो गोथावसिन मोनो आरो नोंथां। ओ बे थाइजौ फिथाइखौ माबायदि जायो बेखौ आं ससे फोरमायलांनो नोंथांनो
औ।
ओ गिबियावनो जोङो बेखौ बिफांनिफ्राय
औ।
दान्दाजों एबा माजोंबा जों हानबाय हाननानै
औ।
ओ बेखौ ओ जोङो सुबाय दैयाव सुनानै ओ बिगुरखौ जोङो लेमनानै दाबो हयथ' माबा मोनसे ओ जों माबा दोनथ'नानै ओ बेखौ सेखाजों फिस फिस फिस फिसा फिसा हाबाय आरो जों हानानै
औ।
ओ बेयाव जोङो नांनायखिनि जानाय माखासे संख्रै बानलु बेफोरखौ जोङो ओ होनानै होनानैनै बेखौ गलायनानै गलायनानै जोङो बेखौ उम बिदिनो बिबायदि होजोबनानै ओ सख्रि फानलौ होजोबनानै जोङो ओ मोजांसिनै गोथावसिनै जानो हायो आरो गावबवै
औ।
औ औ।
दा होमबा नोंथां जोंनि दिनैनि बे जानाय लोंनायनि आयदाखौ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिनि थाखाय नोंथां थांनिसिम साबायखर थाबाय दा दिनैनि बे आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां ।
औ दा आंबो नोंथांजों ओ रायज्लायनो मोननानै ओ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।